औ खोनादों। नोंथाङा माबोरै दङ। औ माने औ औ नोंथां आङो। मोनसे टपिकनि बागै रायलायलांनो हरदों जे जोंनि जे बर'फोर। नि जे फोरबो। बैसागोखौ। बे बैसागो रजोनि बागै ओ नोंजों दसे सम रायज्लायनो जादों नोंथां। दा नोंथाङा थ जानो खा दां।
खोनायाखै।
बैसागु होनोब्ला जोङो गोदो।
हम।
गुबुनिफ्रायनो फालिनायमोन मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां। ओ जे जोङो। औ बैसागुखौ जोङो ओ भाग भाग राननानै फालिनाय जायो जेरै सैथ्र दाननि जोब था सान जायखौ जों सं क्रान्थि होननानै बुङो बेखौ जों मैसा मोसौ बैसागु होन्नानै नै लानाय जायो नङा होनबा नोंथां। जे बैसो। ओ संक्रान्ति सानाव ओ। जोङो मोसौखौ जे ओ हाल खौ ओ। हाल माबा मोसौनि जे दुरुंफोरखौ गोदान ओ गानहोनानै जे मोसौखौ गामिनि दंग आ। बिलोआव लांनानै जे थुखैहैनाय जायो। थुखैनायजों लोगोसे। जे जोङो ओहोम मोस हांगारजों थाव गुबैजों लागायनानै थालिर ओ फस्लानि औ था फोथा फोननाय जायो। ऐ आरो। आरो बेखौ आ जेब्ला आ। दिगि लावथि लावथिजोंबो बुनाय जायो बिस जेब्ला बिसोरखौ खौ जोङो गलिनिफ्राय हर हरलाङो अब्ला गान खननाय देत थ जोंनि आजै आजौमोननिफ्रायनो दं खाय नङाहोमबा नोंथां जेरै लाव फान्थावजों बोसोर बोसोर एरबाय था ओ बोसोर बोसोर एरबायथा औ औ दा नोंसोरनि ओ एरियायाव बा नोंसोरनि गामिथिंबो बेबायदि ओ फालियो नामा नोंथां?
अ बै जोंनि बैसो बैसागुखौ बिदिनो फालियो जेनेबा मोसौ बैसागुबो होनो बिदिनो थुखैयो आरो ओमफ्राय जेनेबा मोसौखौ गाबोन बायदि थुखैगोन बेनि सानसे सिगां माने जों मोनाबिलियाव गासैबो बिनि इनग्रेडेन्सफोरखौ गासैबो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ माने सिगां बुथुमनानै दोनफायग्रोनाय जाखायो आरो जेरै देगलिलिटि फान्थाव ओमफाय बिदिनो पायनालाव ओमफाय हालदै बिदिनो बेफोरखौ फुङावनो मोसौ थुखैयैनि एसे आवगोलावनो अखानायै माने फुङाव जोङो फिसा फिसा हानानै माने मालाबो सुयो आरो आरो माखौबा बिदिनो एसे दोनो माने मोसौ थु थाखाय ओमफ्राय मोसौखौ जोंङो बिलो एबा जाम्फै फोराव खाथियाव मोसौ हैग्रा जायगा खाथियाव लांनाय मोसौखौ थुखै हैनाय जायो आरो थुखैयिनि सिगां थुखैखां नानै जों फथाबो फुननाय जायो मोसौ
औ
उम बेबादिनो मोसौ बैसाग बुंनाय जायो आरो
औ मोसौखौ आ दागो होनानै जोङो हाग्रायाव हहरो नङा होमबा जे गोदो जोंनि आबै आबौमोनहा जे उदां खालामनानै मोसौखौ हगारहरो जा मोसौखौ आ दागो होनानै हगारहराय जायो आरो आ आ मोसौखौ दागो होनो मानो दागो होयो होनोब्ला जे हाग्रायाव अ थाङोब्ला जाहाथे थे मोसा लख्रा आ जानो हाया बेनि बागै गाब फुननाय जायो आरो दा जेबा सैत्र दाननि जोबथा खालाराव आरो संक्रान्ति बेयावनो जे खामानि मावो जे बरफोरा जे ओ जोंनि ओ बैसागनि ओ जेनेबा बे गिबि सान बा सं संक्रान्ति सानाव उम जे सैत्रनि जोबथा सान संक्रान्तियाव जे जोङो ओ दावखा सिला नुनो मोनै जे फुङाव सिखारनानै जि रायदों बिलाइ दुगैनानै रायदों रायदों बिलाइ ओ खा बिलाइ खाथ्रि बिलाइ लोखोना बिबार ज खालामनानै ननि खामसालियाव ओ लामना हाबग्रा दरखंआव बिफां लाइ आव खायो नङा होनबा नोंथां बेखौ ओ बेबायदि खानाया ओ नोंसिनिथिंबो खायो नामा नोंथां
अ खायो बिखौ माला सु सुनानै खानाय जायो ओमफ्राय आरो मोननि दरखंफोरावबो मोनसे मोनसे दोननाय जायो ओमफ्राय आरो लोगोसेनो बेफोरखौ ननि उखुम मुदाफोरावबो सारनाय जायो बारिफोरावबो सारथिंनाय जायो बेजों लोगोसे ओइ लाव जा फान्थाव जा बेफोरखौबो
बे खुगा मेथाय खनो आरोना बे गोदो आजै आजौमोना जे ओ सोलि बोनाय औ बे जोबखां सोलि अ नंगौ दा बे मोसौै बै ओ बैसागो जोबखांनायनि उनाव बैसाग दाननि जे गिबि सानाव
औ
गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारनानै ओ आरज जाल जाहाथे गोदान बोथोराव जे खैफोद आफोद जाहाथे ओ दाजाथों गामि ओनसोलाव ओ सोमजिनो नांङा ओ बिनि बागै जो जयैनो खेबसे सेनो रायजोयैनो बे गामिनि ओ सुबुंफ्रा ओं फोननानै फु फुजा होयोमोन बे फुजा होनायावनो बे उन्दैफोरनो अननाय होनाय गिदिरनो मान बावनाय बेफोरखौ खालामोमोन नोंथां बिसोर ओ नोंसिनि थिंबो बे ओ फालिनाया दं नामा नोंथां
अ अ दङ जोंनि थिबो बेबायदिनो गामियाव ओ मन्दिराव आर'ज जायो बेहाय गासैबो थाङो ओमफाय बेबादिनो उन्दैया गेदेरखौ मान बावनाय आरो गेदेरा उन्दैनो अननाय होननाय बे खौ नुनो मोनदों बे जोंनियावल नङा जोंनि खाथि खाला ओनसोल गामिनि गामिफोराव गासैयावबो ओ नुनो मोननाय जायो बेबादि हुदाखौ
नंग' नोंथां
उम थिग बेबादिनो उम
अ बे जोंनि जे ओ फुजा होखांनायनि उनाव जे जोंनि हारिमु खौ लाखिलांनो थाखाय बिसोर ओ हानजा हानजा बा ओ सिख्ला हानजा सेंग्रा हानजा बोराय हानजा बुरि हान्जाखौबो हान्जायै माने दखना अ दखना गोजा जोमग्रा गोजा मानि गस्ला गस्ला गोजा आरो ओ दावा बिबारनि खेरा गाननानै नलर गाननानै जे खाथ्रि बिबार सुनानै अनेग रं गिना संगिना ओ माने मोस सायो माने जों औ मोसाहैयो माने बेथौ मेसे थानाय हुदाया नों
नोंसोरनि ओनसोलाव बिदि मोसा अ अ
जोंनि ओनसोलावबो बि
अ बिदि मोसानाय हुदायाथ' खोनायासै मा सोंदोंमोन
औ बे मोसानाय हुदाया नोंसिनि जायगाथिं द औ दङ।
जोंनि जोंनिथिबो बे हेलौ
औ खोनादों नोंथां
उम माने औ मोसानाय हुदाया जोंनि थिबो दङ ओब बे कास सैबो सेंग्राया ओ सेंग्रा सिख्ला इदिनो गथ'फोरा गथ' उन्दै उन्दैफोरा बिसोरो बेलेक हान्जा आरो जेनेबा लाइमोन सेंग्रा सि सिख्लाफोरा जों बेलेग हान्जा बिदि मोसायो आरो बे मोस मोसानायाव जों गासैबो ज जालायनानै मोसानाय जायो थिग बेबादिनो जोङो ओ बैसागुआवथ गासिबो एखे रोखोमैनि दखना गोमो दखना स्ला गोजा बिदिनो उम गाननाय गस्लाखौबो गो जा ओमफ्राय बेबायदिनो फोथा फुननानै ओमफाय खानायफोराव बिबार लानानै जों गासिबो ज' ज' मोसायो आरो बे जोङो मोसानो थांनायाव खाथि खालानि फ्राय ओनसोलफोरावनो मोसा खालामनाय जायो नखर नखर हाबनानै ओमफाय बेयाव सोराबा बेयाव सोरखौबा गिदिरखौ जोङो ओ मान बावबोनाय जायो आरो बिदिनो जों खुलुमबोनाय जायो आरो। आरो थिग बेबायदिनो जों मोसानायाव बाय अ बायदिसिना दामग्राफोरबो लांनाय जायो जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बिफोर जोबखौ दामनानै मोसानाय जायो ओमफाय थर औवानि थरखा ओमफायजे आरोबाव जोङो उम बे खुगाजोंनो मेथाइ खननानै मोसानाय
मेथाइखौ रोजाबनाय जायो नङा होमबा अ औ बे थ्राया सैथ औ नंगौ नोंथां जे नों बाथ्रा बुंनाया सैथोआनो औ बे बाथ्राया सैथोदि जे बर' हारिनि सोरोमसि आरो हारि मुव जारिमिन मोनहासयै समनिफ्रायनो बर नि महर मुस्रि हारिमुवा बेरखांबोदों उम होननानै सानजाथाव दङ नोंथां गोदो बर' हारिमुआ गावनि ओ गावनि गामि नखरावसो रंजा बाजा मोसानानै बोथोर ओ
अ
ओ गोदान बैसागुखौ गावनि हारि आव फाव दिन्थिग्रामोन नाथाय दायो बे मुलुग दरबाराव गोसारलां थां दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंनि जे ओ जोंनि जे बैसागु बोथोराव जे आं गोखा गोखै जानाय जायो बे मानि थाखाय
अ द
जानाय जायो नोंथां हागोन ना।
अ अ हागोन दे ओ बेबायाददि गोखा गोखैखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोयो आरो गासै लेखाफोरावबो जोङो मोनबोदों जे ओ बेफोर गोखा गोखै मैगंफोरख औ दानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जायो जेन जोंनाव ओ बे बेमारा जों जें नाख्रेबजाया जेन जोंनाव बेमारा जेरा सरजाब फादेरा। आ जिया बेनि थाखाय जोङो फोथायनानै बे मिथिंगा निफ्राय एक्स एकथा ओ मैगं थाइगं मिथिंगानिफ्राय मोननायफोरखौ बुथुमनानै जोङो बेसाद दानाव जानाय जायो आरो बे मैगंफोरा जेरै जाबाय खुंखा ओ फान्थावख्रि दिंखि आथिखालाव बायदिसिनाे मिथिंगाफ्राय बेखौ गासैखौबो खांथिंनानै जोङो जानाय जायो आरो औ औ।
रायनो
बेफोराव ओम ओम उम।
बैसागुआव जोङो जाम जेराव
ओम बिदिब्ला नेक्स्टआव लोगोमोनसिगोन नामा नोंथां समाबो जाबाय।